हेलौ।
नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ दा जोंहा बिदिबा ओ आयदाया ओ आइजें आला आगजुफोर बाहायनाय आरो बेखौ मा माजों बानायो बेनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां? न'खरफोराव न'खरफोराव माने ओ मा मा आगजु आइजें आलाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ओ बेफोरखौ मा माजों बानायो आरो बबे बबे खामानियाव बाहायो बेफोरनि बारै रायलायनोसै नङा होनबा नों
औ औ।
नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जे नों थांनि मिथिनायाव माने दासिमावबो ओ बबे बबे आइजें आगजु आलाफोरखौ ओ गोबां न'खराव बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन। जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोरोबनानै बेबायदि जिउ खुंबोबाय थादों आरो बिदिनो थिग मिथिंगायाव मोननाय बेसाद बेफोरखौ बाहायनानै बिदि जिउ खुंदों गावनि न'खराव नांगौ नांगौ जानाय बिदि जेरै न'खराव नांगौ जानाय बेबायदि सान्द्रि संग्राय सुखि बेफोर बायदि गोबां आगजुफोरखो ओ औवाजों बानायनानैनो माने न'खर न'खरखौ बिबायदि सालायबोदों आरो न'खराव नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बिबदि गावनो आखाइजों बानायनानै माने बि न'खराव हे हेफाजाब होबोदों।
औ। जोंनियावबो बेबायदिनो नोंथां माने जोंनिथिंजायबो दासिम समफोरावबो माने बिदिनो गोबां न'खरफोराव बिदि ओ औवाजों बानायनाय ओ आगजु आरो आइजें आलाफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो संनाय खावनायानो जा आरो बाहेरा खामानियानो जा बेफोर गासिबावबो माने बेफोरबायदि आखाइजोंनो बानायनाय दायो हाथाय बाजारफोराव मोनो बा जेनेबा नाथाय गोदोनि समावथ' बांसिन न'खरफोरावनो गाव गावसोरनो बानायनानै बाहायोमोन नङा होमब्ला?
औ।
आरो दासिमबो मानि जोंनिखैजाय ओ गोबां न'खरफोरावनो बे खामफ्लायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जायखौ नाखि ओ गोबाङानो दासिमबो न'आवनो गाव गावसोरनो दाननानै बानायो आरो दंफांफोरखौ। नोंथांमोननिथिंजाय बो ओ बेबायदि नामा दासिमबो?
औ दाबो दङ आनखि बेबायदि जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदि खामफ्लायफोरखौ नुनो मोनो गोबां मानसिफोरा खामानि मावनायाव जिरायो बा ओंखाम जानायाव बिदि बाहायो जुदिअबो दानि मुगाया जौगाबाय बा दानि मुगाजों गोबां मानसिफ्रा बिदि गोरोबफादों अब्लाबो बेफोर जे जोंनि आंगो जि आगजु आरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबै बिसोरनि समनिफ फ्रायनो बाहायबोबाय थादों आरो बेनिखायनो जोंनि न'खरफ्राव बेखौ नागारनो हायाखै आरो दाबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां आरो आरोबाव ओ जोंनि जायगाफोरावथ' नोंथां माने दासिमबो ओ बिदिनो माखासे हाबाफोर आरो बिदिनो ओ जायखिजाया हाबा-हुखाफोरावनो माने खामफ्लायनि बाहायनायखौ दासिमबो जोबोद नुनो मोनो आरो। ओ मा बुंनो थाङोब्ला बिदिनो न'खरफोराव सोरबाफोर मानसिफोर थैयोबा बा रुंसारि जायोबा अ बिसोरनि थाखाय बिदिनो ओ माखासे नेमखान्थिफोर बानायो नङा होमबा जोंनि बर' फोर ओ बेफोरावबो माने बे खामफ्लायफोरखौ बाहायनायखौ नुयो आरो। आरो बिदिनो जुल जुलि जानायफोरावबो माने खामफ्लायनि बाहायथिखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननिथिंजायबो बिदियाव खामानिफोराव बाहायो नामा नोंथां खामफ्लायखौ?
औ औ नंगौ बाहायो बेनि अनगाबो बर' फोरा गोबां औवाजों हेबनानै माने गावनि न'खराव नांगौ जानाय बा जानाय बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां हेफाजाब ओ खालामबोनाय बा नांगौ जानाय मुवाखौ गावनो बानायनानै बेबायदि बाहायनायफोरखौ जों नुबोदों जेरै खखा ना हमनो थाखोय। खखा बाहायबोदों औवाजों हेबनानै आरो सेन बेफोरखौबो ना हमनो थाखै बिदि बाहायबोदों हेबनानै बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दिनैनि दिनावबो बेफोरो जोंनि बर' समाजाव दं।
औ औ नंगौ नोंथां ओ बेफोरखौथ' आंबो नुबोदों आरो लोगोसे बेबायदिनो ओ दायोथ' गोबां गासिबो जेनेबा आइजें आलाफोरानो प्लास्टिकफोरनि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? माने अब्लाबो दासिमाव माने जोंनि मा माखासे बिदिनो गामिनि न'खरफोराव ओ बिदि औवाजों बाहायनाय आइजें आला आरो आगजुफोरखोनो बांसिन ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नुनो मोनदों। बेबायदिनो माइरंफोर जावनो थाखाय बो औवाजों हेबनाय ओ संग्रायफोरखोनो जोंनियाव दासिम बाहायो ओ माइरंल' नङा माइफोर जावनो बा गुन्दैफोर जावनो बाबो जायखि जाया माबा मोनसे जि ओ जिनिसफोर जावनो जेनेबा सबाय सिबिं बेफोरखो जावनोबाबो जोंनिआव औवा जों हेबनाय सान्द्रि ओ संग्रायखोनो बाहायो आरो सालिनो थाखाय सान्द्रिखौ बाहायो बेफोर गासिबो औवाजों बानायनायानो आरो जोंनियावबो। नोंथांमोननियावबो बेबायदि नामा नोंथां?
औ जोंनावबो बेफोरखौनो बाहायो दाबो। आरो बिनि ए अनगाबो लोगोसे बर' हारिया मिथिंगाजों गोरोबनाय आरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बेसादफोरखौ बिदि बाहायदोंमोन थानायाव। जानायाव उन्दुनायाव। जि नांगौ जानाय बे फोरखौ आइजें आयला बेफोरखौ जों बाहायबोनायखौ नुदों। आरो बै समाव माने जोंनि बर'फोरा जि उन्दुनो थाखै, बैसां बै बैसांखौबोखि बै औवानि फ्रायनो बानायनानै लायोमोन गावनो न'आवनो। गावनो बानायोमोन। आरो लोगोसे जि एम, एमखौबो गावनो आखाइजों हेबनानै, जि दानि बे मुगायावसो जों नुनो मोनो बे गादिफोर बा बेफोरबायदि उन्दुनायनि थाखाय बाहायनाय खिन्थु गोदो माने एमखौ औवाजों हेबनानै
औ नोंगौ नोंथां।
माने उन्दुनायाव बाहायनाय जायोमोन बेखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथांमोननिथिं माबायदि? बेयो
ओ जोबोर मोजां नोंथां, ओ आंथ' एमनि बारै एसेबां मिथिया, ओ अब्लाबो माने जोंनिथिंजाय बिदि ओ ओरैनो बे गोलोम बोथोरनि समफोरावथ' जोबोर गरम जायो नङा होमब्ला नोंथां? नाथाइ बाहेरायाव उन्दुनो बे बेफोरबायदिनि थाखाय माने, ओ बैसां बेबायदि हेबोमोन जायखौनोखि ओ जिंनि जिंनिआरि माबा ओ बान माने दंफांजों बानायोमोन। नाथाय बिनि गेजेरनि माबा खौ दिरुंजों हेबनाय बिदिखौ नुदों आरो आं बे खौथ' फारखंसो होनोमोन जों। माने बेखौ जायखिजाया जायगायावनो लांनानै जिरायनो हायो उन्दुनो हायो बिदिमोन आरो। दा एमनि बादै गोबां मिथियामोन नोंथाङा खोन्थानानै होनायनि थाखाय साबाय दायोथ' बेनि बादबाय आसा खालामो उनफोराव आरो नुनोबो मोनगोन आरो। एमफोरखौ आं नुफेराखैमोन नालाय।
हाथाय बाजारफ्राव फाननाय नुयो दासिमबो माने गुबुन गुबुन खामानिफ्राव बाहायनाय नुयो, आरोनखि बै हाबाफोर जाबोला ओंखाम दोननो थाखाय जि बिसां बानायो। बिनि सायाव एमखौ बनानै माने ओंखाम खामखो दोनो आरो। हाबाफोराव बेबायदि। बिदि नुनो मोनो। आरो लोगोसे एमखौ एमनि बाहायनायखौ आं नुबोदों माने माइ लामनो थाखाय माइ लामनो थाखायबो सान्दुुंआव माने माइखौ बेयाव लामोमोन आरो। बेखौ आं नुबोदों।
अ औ उम उम जोबोर मोजांमोन। नोंथां आङोथ' बेफोरखौ बांद्राय नुबोआखैमोन नाथाय अब्लाबो दिनै नोंथांनिफ्राय मोनथिबाय आरो आरो लोगोसे जोंनियावबो बेबायदिनो हाबाफोर जायोबाबो हाबा बा माबा मोनसे ओ बिदिनो लामनाय मानाय बेफोरावबो जोंनियाव सिगांनि समफोराव दारहा बाहायोमोन जायखौनोखि बेखौबो मानि औवाजोंनो हेबनाय जायोमोन आरो। दानि दिनावथ' गोबां ओ प्लास्टिकफोर तिरपालफोर ओंखारबाय नङा होमब्ला? बेफोरखौ बाहायो ना थाय बिदिनो हाबा खेराइफोर माबा मोनसे जाबाबो ओंखामफोरखौ बुरजा बुरजा संनानै माने जोंनियाव बिदि ओ दारहाफोराव दोनोमोन आरो। दारहा होनो जोंनियाव ओम नोंथांमोननियावबो बेबायदिमोन नामा? नोंथां
औ किसुमान नुबोदों आङो अब्लाबो माने मुंफोरखौ एसे बेलेग बेलेग बुंनायखाय माने एसे बारा हमनो हायाखै।
अ अ औ नोंथां जायगा लायो जायगा माने मुंफोराबो आं गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा औ।
आरो लोगोसे जों दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनो गोलोम बोथोर गोदोथ' गोलोम बोथोर समाव जोंनि आबै आबौ बा आइ आफा बिथांमोना आरो कारेन्टफोरबो बिदि गैयामोन। गोलोम बोथोराव गरममोन। होमब्ला जि गिसिब गिसिब बाहायोमोन गिसिबखौबो औवानिफ्राय फ्रायनो हेबनानै बानायनाय बेफोरबायदि जों नुबोनो मोनदों। दानि जुगावथ' थ' जोङो कारेन्टबो जों मोनबाय बा जोङो फेन बेफोरबायदि बाहायो गोदोनि जुगाव बेबायदि बाहायनायखौ नुबोदों आरो मिथियो जोङो।
औ औ नोंथां जोंनिथिंजायबो माने गिसि खौथ' दासिमबो नुयो आरो। माने बेबायदिथ' गोलोमनायनि थाखाय सिबनायखौथ' नुनो मोनला ना नाथाय जोंनि बर'फोरनि बि बिदिनो जुलिफोरावहाय माने बे ओ बोरसा नाय हाबाफारि नामा बेबायदि जायो। बेवहाय माने गिसिबखौ नांथारगौ आरो। औवाजों हेबनाय गिसि बेखौ नुयो आरोबाव गोदोनि समाव जोंनिथिंजाय माने गिसिबखौ औवाजोंल' नङा बिदिनो गय गय बिगुर गयनि बिलाइनि जा बिगुर बेखौबो हानानै बेजोंबो माने गिसिब बानायोमोन आरो नों नोंथांमोननिथिंजायबो बेबायदि बानायनायनि खौ नुदोंमोन नामा नोंथां?
औ औ नंगौ बे गय बिखं आरो बे औवाजों बानायनाय बेदि बिदि नुनो मोनोमोन आरो
औ आरो लोगोसे नोंथां जोंनियाव बेबायदिनो हासिबनि थाखाय दायोथ' औवाजोंबो बानायसै नाथाय गोदोनि समफोराव जोंनियाव माने दासिमबो आरो बे नारेंखल बिलाइ गोरानजोंबो जोंनियाव हासिब बानायनायफोरखौ नुनो मोनोमोन बयनिबो न'खरावनो बिदि नारेंखल ओ नारेंखल बिलाइनि हासिबखौ नुनो मोनो। दासिमावबो नुनो मोनो आरो नोंसोर नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरो दङ ना गैला नोंथां?
जोंनावबो दोङो जोंनिथिंबो दङ बेखौ दाबो बाहायो माने जोंनि आइ आफा बा जोंनि आबौ आबैमोना बेखौनो बाहायबोदों आरो बेखौनो मोजां मोनो आरो दासिमबो माने बेखौ बाहायनो मोजां मोनो बेनिखायनो बाहायो आरो
औ नंगौ नोंथां जोबोर मोजां नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि ओ समा जाथ'बायमोन बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय